हेल
औ नोंथां फोरमायलाय
औ औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
औ नोंथां दङ फोरमायलाय।
औ औ ओ बिदिब्ला जोङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो आङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा बिदिब्ला आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां
औ
जों आयदा महरै गायनाय फुनायखौ लाबाय जिहेथु ओ गायनाय फुनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो। ओ जिहेथु जोङो गायनाय फुनाय होनना बुङोब्ला जोङो दिनैनि गोदान मुगानि गायनाय फुनायखौनो जोङो लानानै फैग्रोनांगोन जेराव जोङो गोदोनि समाव जाबायदि आबाद मावोमोन दिनैनि समाव जोंहा आबाद मावनायफोरा जोंहा सोलायलांजोबबाय जेराव जोङो गायनाय फुनायनि खोथा बुङोब्ला जोङो दिनैनि समाव जा गायनाय गायनाय होननानै बुङोब जों दिनै गोदोनि समाव जोङो जाबायदिहाय गायोमोन ओ न'खरनि मानसिफोरानो गासैबो गामिनि साखाथिनि मानसिफोरा गासैबो गावजों गाव हेफाजाब होलाय लायोमोन गोदोनि समाव जेराव जोङो माइफोरखौ ओ बिदिनो जों गायोमोन गोदोनि समाव सावरि लिंनानैबो जों जानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां। औ औ नंगौ ओमफ्राय बिदिनो नोंसोरनिथिंजायबो ओ सावरि जानाय जायोमोन ना।
औ नोंथां जायोमोन।
अ अ अ नंगौ नंगौ जिहेथु दिनैथ' जोंहा बेफोर गैलिया जोंनि गामि ओनसोलफोराव सावरि जानायफोरखौथ' जोङो नुुनोनो मोनलिया। दिनैनि समावथ' जोङो नुनो ओ थाङो जोङो नुयोब्लाबो जोङो ओ ओ जोङो बायदिसिना जो हाजिरा बा थिखा बेफोरबादि खामानि मावनायफोरखौसो जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै जेराव जोङो माइ गायनोब्ला दिनै गुबुनाव हाजिरा नागिराब्लानो जोङो दिनैनि समाव न'खरनि माइखौ जोङो गायनाया जोंनिया एसेबां गोरलै खोथा नङा। जेराव जोङो ओ सानसेयावनो जोङो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबादि जोङो ओ हाजिरा होनो गोनां जायो दा जोंनिजोंथ' बिथिं बायदि सोलिगासिनो दङ दा सान्दि जेराव जोङो ओ तिखाफोरखौ होनाय नुयो जोङो। फुनायावनो जा गायनायावनो जा बेफोरबादि आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननिजों दा आथिखालाव जे जोंहा मिसिं ओंखारबाय। गेदेर गेदेर दाजेम ओंखारबाय जेराव जोङो मानसिया फुलायनाङा। जिहेतु मेसिननो फुयो लोगोसेनो मेसिननानो गायो। दा बेफोरबादिया नोंसोरनि ओ माबायदि सोलिगासिनो दङ?
औ नोंथां जोंनि जाबो बेफोरखौ दासान्दि बाहायनाय जायो आरो।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ। नंगौ दाथ' ओ गोबां सोलायबोबाय दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु ओ जोंनि ओ ओनसोलफोराव जोंनि गामिफोराव ओ दिनै गोबां ओ बिगियाननि दाजेमफोरा जोंनियाव फैनो हमबाय दा बे फैनायनि गेजेरजों जोंहा ओ माबादि मुलाम्फा ओ जानो हादों बा माबायदिहाय जोंहा ओ नुसिखा ओ माबायदिहाय जोंहा खहा जादों बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां जोङो नायनो ओ थाङोब्ला बेफोर आबादनि बिथिङाव गोदो ओ जेरै जोंना गोबां सम नांगौ जायोमोन नाथाय जोङो दानि समाव ओ नायनो थाङोबा बिगियाननि जौगानायजों जोङो जाबायदि मेसिन सोर ओंखारदों जोङो बिदि नायनो थाङोबा मुलाम्फा जानाय खौनो नुयो आरो खहा जानायखौ नुवा आरो ओ जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायलांनाय जेरै जोंहा माइ आबाद मावनाय समाव गोदो जेरै जोबोर खस्थ'यै मोसौ हालिफोरजों खेवनांगौ जायोमोन आरो बेवहाय जोंहा गोबाव समबो लायोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव नायनो थाङोबा औ ट्रेक्टरनि हेफाजाबजों जोंहा खम समनि गेजेरावनो बा सानसेयावनो जोंहा गोबां हाफोरखौ हेवनानै लानो हायो आरो ओ जायनि जाउनाव जोंहा खामानिफोराबो थब जायो आरो आबाद फोथारावबो जोंना एसे खम समावनो मावखांनायखौबो जों नुदों आरो बे बादिनो जोंना दाथ' जोंना दैज्लाां नालाय बेनिखाय जोङो माइ आबादखौ मावनायाव जोङो बांसिनानो गोदो जेरै हालफोरजों हेवोमोन बिदि खौ नुला आरो। ट्रेक्टर बायदिफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय माइ गायनाय फोराव बाहायनाय मेसिन बेफोरखौबो जोंनि ओ ओनसोलाव गायनाय समावबो बाहायो आरो जेब्ला जोङो माइखौ। गायखांनानै जेब्ला हानो सम जायो। अब्लाबो जोङो हानायावबो बाहायनायखौ नुदों आरो आरो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जेब्ला जोङो हाखांनानै बेखौ मारानहैयो अब्लाबो जोङो जेरै ट्रेक्टर बायदिफोरखौ नङाब्ला जोंना ओ खम समनि गेजेरावनो माइखौ ना खांनो हानाय बा माइआ एक्सट्रा ओंखारखानाय जोंना मेचिन ओंखारदोंना बिदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोङो नायनो थाङोब्ला बिगियाननि जौगानायजों जोंहा खाबुआ बांसिन आरो खहाखौ जोङो नुनो थाङाखै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ ओ
औ
ओ जोंनिथिंजायबो दासान्दि ओ इसिबां ओ फैथ'वाखै फैनाया माने गोब्राब जायो नालाय जिहेतु जोङो गायनाय फु बेनि खोथा बुङो जिहेथु जोंहा दिनै जोंहा दिनै सावरायनांगौ खोथायाथ' जोंहा गोबां दङ जेराव जोङो रांखान्थियारि बिथिंखौ जोङो बांसिन नोजोर होनांगौ जायो दिनैनि समाव जिहेथु जोङो गोदोनि समाव नंगौ जों गायनाय फुनायखौ जोङो गोदोनि समाव ओ गोदो इसिबां जोङो रोङामोन जोङो गायनाय फुनायफ्राव जेरैबायदि रोंगौथि थानांगौ नाथाय जोंहा दिनै गोदान मुगाजों बायदिसिना दिनै ओ दोरों दोरोङारि आबाद मावनायफोरखौ जोङो गारनो हमबाय दिनै जोङो बायदिसिना बिगियाननि ओ रासायनारि मुलिफोर बाहायनो हमदों दिनै रासायनारि हासारफोर बाहायनो हमदों जेराव जोंहा दिनै माइफोरा एसेब्लाबो साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोनो हमदों दिनैनि समाव ओ गुबुन ओनसोलफोराव ओ एसे फिसा जायगा बा ओ खम जायगायावनो ओ मा मोजाङै मावनानै गोबां आबाद दिहुननाय दिहुनथाइफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरखौ हायोब्ला जों सोलोंनानै लानांगौ जाहाथे जोंनिया ओ ओनसोलफोरावबो जोङो जाहाथे मोजाङै दिहुनथाइखौ लांनो हायो। अब्लासो जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव एसेब्लाबो जोङो दावगानो हागोन जिहेथु दिनैनि समावथ' जोंनि ओनसोलफोराव ओ मनसेयाव माइआ दाइनजौ गुजौ ओ सेेरोजा बेफोरबायदि थाङो आरो ना दासान्दि ओमफ्राय नोंथांमोननिजों ओ बेसे जाना दङ दासान्दि ओ मनसेयाव माइआ
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो जानानै दं आरो माइनि ओ बेसेना माय एखेयानो आरो जोङो माइ लानानै माइ जों गुबुन गुबुन बेसेनखौबो नुयो आरो जेरैबायदि जोंना जोसा माइब्राफोराव बेलेग बा जेरै जोङो रनजित बायदिफोराव बेलेग इफोरबायसा नुयो आरो नोंथां
औ औ जोंनिजोंबो बिदिनो ओ ओरैनोथ' जोसाफोरा जोबोद दाम गोसा जोंनिजों जोसा रनजित बायदिसिना बाहादुर माइफोरा दा नंगौ जोंनिजोंबोथ' ओ दिनै माइ आबादखौ मावनानै ओ गोबाङानो दिनैथ' जोंनो एसे बां जानो नाङा नालाय जिहेथु जोंनि ओ
औ
अखा गैयाबाबो सोरांनायाव बाजि बिघा दं सोरना नैजि थामजि जि बिघा बेफोरबायदि दङ जेराव जोङो बेखौ जाजोबनो हाया जों बोसोरसेनि थाखाय दा जों फानो नंगौ बेनि थाखाय जोङो दिनै गोबां रां आरजिनो हादों दिनै ओ जोङो हायोब्लाथ' जोङो दिनै ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जों जुदि जौगानोब्ला जोङो माइफोरखौ जुदि जोङो ओ जोङो जेब्लानिखि जोङो ओ दैज्लां बोथोरा फैहां फैहां जायो अब्लानि समाव जोंहा ओ माइनि दामा बांसिन जायो। जों जुदि बेफोर समखौ जुदि जोङो नेनानै जुदि जोङो फाननो हायो अब्ला जोङो ओ रांफोरखौ बांसिन आरजिनो हागोन आरो लोगोसेनो दिनै नंगौ जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो गायनाय फुनायाव जों बाहागो लायो नाथाय जायफोरहा नखराव हायानो गैया बिसोरबो नाथाय दैज्लांनि समाव गोबां खामानि मावनानै माइफोरखौ आरजिना लायोबा फैसा थाखाफोरखौ गोबां आरजिनानै लायो दिनै नंगौ खायसे सुबुंहा नखराव हा गैया माइ आबाद मावा जानो हागौ नाथाय बिथांमोना ओ माइ आबादनि बेफार खालामनाय जायो जेराव बेफार फालांगि खालामनानै सानसेयावनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय गुबुन गोजान गोजान जायगायाव साप्लााय लाङो। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रां खामायगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि फालांगियारि मानसिफोर दङना गैया ओ माइ आबादनि थाखाय बर' सुबुंफोर
औ नोंथां दंनायाथ' दङ नाथाय एसे खम बिबांनि दं आरो इ बिफोरबायसा माइ आबादनि मा होनो फालांगि बानायनाया
औ औ औ थिगानो थिगानो जे जेतु ओ जों बेफोर फालांगिखौ खालामोब्लासो जोङो जेहेतु जों मिथिखायो जों जुदि रांखान्थियारि बिथिङाव जुदि जौगानोब्ला जोङो फालांगिखौ जोङो मोजाङै खालामनो रोंनांगोन जों फालांगि खालामोब्लासो जोङो ओ रांखान्थिखौ जोङो बांसिन निफ्राय बांसिन जोंङो आरजिनो हायो जेराव जोंङो बिदिनो गोबां बिथिंङाव जों जुदि ओ फालांगिफोरखौ खालामनो रोङोब्लासो जोंङो फैसाफोरखौ आरजिनो हायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो दिनैनि समाव जिहेथु ओ माइफोरखौहाय माबायदि सौनाय जायो गोदो गोदायथ' जोङो दिंखिफोराव सौनाय जायोमोन नोंसोरनिजों दा माबायदियै सोलिबाय दङ माय सौनाया
औ नोंथां जोंङो माइ सौनाय बुंङोब्लाथ' गोदो जोंना दिंखि बा उवालफोराव सो देनाय जायोमोन नाथाय जोंङो दानि समाव नुनो थांदों जे जोंङो बायदिसिना मेसिनफोरजों नानाय आरो खायसेखौथ' नुदों जे न'फोरावबो मेचिनफोर लाबोनानै जोंङो नाफैनायखौ नुदों आरो गोदो जेरै खस्थ' खामानि मावनांगौमोन माइ जोंङो नान मा होनो देनो थाखायबो नाथाय दानि समाव बिब्दि खस्थ' खालामनांलायला आरो।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ ओ जोंनि जोंथ' बिदि फैलाबाया फैनाया जोंना जिहेतु खाथि खाथियावनो जोंहा माइ मिल दंखायो नाथाय आं नुनो मोनदों आरो ना जेनेबा मबाइलफोराव मबाइल बा ससियेल मिडियाफोराव न'खर न'खर थांनानै मान माइखौ सौनानै होयो दा बे एसे मोजांबो जादों जिहेतु खायसे मानसिफोरा एसेबो सम मोना जेराव न'खरावनो थांनानै माइखौ सौनानै होबोयोब्ला जोबोर गाहाम जायो जिहेथु थिगानो दङ जिहेथु दासान्दिथ' जोंना माइफोरनि दिहुनथाइफोरा बेसिबांथ' जौगानाय गैया जोंनिजों अब्लाबो आरो रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव गोबां जोङो बायदिसिना इउरियाफोर होनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो हाग्रा थैनाय ओ लोगोसेनो माइ फिथाइ थायनायनि थरायनायनि माइ बारायनायनि बे बायदिसिना बिदिनो हासार होनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंथ' दिनैनि समाव इसिबां माइ आबाद जानायखौ नुनो मोना। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो बिगासेयाव बेसेसो ओ माइ मोननो हायो नोंथांङा फोरमायनोागोन नामा ओरैनो?
औ नोंथां ओ बेनि बागैथ' आंङो एसेबां मोजाङै फोरमायनो हानाय नंङा नोंथांनो।
ओ नोंथाङानो फोरमायना होनो हागोन नामा बिनि बागै?
जोंनिजोंथ' इसिबां गैया जोंनिजों जि ओ से बिघायाव जेनेबा जोंनिया जिथाम मन जिनै मन बेफोरबायदिल' मोनो आरोना नाथाय जोंहा गोदोनि समाव ओ जिदाइन मन गाहाम मोनदोंमोन जोंहा ओ से बिगासेयावनो। दा बिफोरबायदिनो गोबां दिनै ओ रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनावबो जोंहा दिनै जेरैबायदि जोंङो फिथाइ सामथायाइ मोननांगौमोन बे इफोरबायदि जोंङो ओ माइ आबादखौ मोजाङै जोंङो दैखांनो हायाखै। ओ लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव ओ दासान्दि फैयोब्ला मोजां जागावोमोन आरो जेनेबा जोंना माइ गायनायफोराबो एसे प्रब्लेम जायो जोंनिजा फैयो फैनाया अब्लाबो उसुबिदा जायो जिहेतु गोबां खाथि खाथियावनो हा थायो। जेराव गुबुना जुदि माइखौ गायग्रोयोब्ला अब्ला जोंङो बिजों गारिखौ लाना थांनो हाया। माइ गायनाय गारिखौ अब्ला जोंहा गोबां उस सुबिदा जायो आरो माइ हानायनि ओ बेलायावबो जोंहा बिफोरबायदिनो जायो प्रब्लेम। जेराव ओ गुबुननि माइया मोनाब्ला गारि लांनो थाखाय जायगायानो गैया अब्ला मारोरै हाहैगोन बेफोरबायदि जायो आरो ना।
औ।
जिहेथु ओ नोंथांजों गोबां सावरायबाय। ओ गायनाय फुनाय आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय आबाद मावो। आरो गोदोनि समाव माबायदिहाय आबाद मावनाय जायोमोन जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथां बिदिबालाय ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नसै नामा?
औ औ औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै। दे दे नोंथां।